गोजोन फुंनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाग्रोबाय
नोंथांनिसिमबो थाबाय हामलायनाय
नोंथांजों आङो माखासे आयदानि सायाव जोंनि बर'फोरनि फोरबोफोर फालिनायफोरनि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां
जोंहाथ' जोंहाथ' बर' फोरा गोबां रोखोमनि फोरबोफोर फालियो नङा होनबा बेनि मादावनो जोंनिया मुंदांखासिना जाबाय बैसागो मागो फोरबो आरो काति फोरबो नङा होनबा बेनि मादाव आङो गोदोनि सायाव फोरमायनो सानग्रोदों मागो फोर मागो फोरबो खौ जोङो पुस दानाव जेनेबा जेब्ला गोजां बोथोर बहर जायो बे बे सानखालि माने जोङो फालिनाय जायो नङा होनबा जों जे ला गायनाय फुनाय माइ हाखांनायफोरा जोबखाङो बेनि उनाव जोङो मा खालामो माइ जाखांनायनि बेनि उनाव जोंहा मा होनो बेखौ लावखार ओंखाम जानायबो होननानै बुङो जेराव जोङो माने फोथाराव जाय लावखार इसोर बेखौ सिबियो बे ओमफ्रायो जोङो जनो माने बयबो गथ' गथाइ बा बोराय बुरै जेसेबां दं जों माने फोथाराव ओंखाम जाहोयोबा बे बे ओंखाम जानाय बा बायदिसिना मुवा जानायखौ जों मा होननानै मोनथियो लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङो नङा होनबा बेखौ जोङो सिगां माने मागोआव जोङो मा खालामनाय जायो जोंहा गोबां रोखोमनि माने फुजाफोर होनाय जायो बेयाव जोङो माने जिगाबनि माइहुं बायदि बानायनानै जों बेयाव राजा जा रानि सानथ्रि मन्थ्रि बिदि बानायनानै माने दायना दायनि होननाय माने बिदिनि माइहुं बानायनानै जों बेखौ सावो आरो बेयाव जोङो माखासे फिथाइ फिथाफोर बा माखासे गोबां रोखोमनि जाग्रा लोंग्रा जायखौ जों आखाइजोंनो बानायो बेफोरनि मादाव जोङो जेनेबा फिथा सिथाव ओमफ्राय थावनि फिथा नालेंखल फिथा सिबिं फिथा जों बेफोरखौ जा बानायो आरो बेखौ माने बैयाव बावहैयो आरो फोथाराव लांनानै बेफोरखौ बानायनो थाखाय औ नोंथां खोनादों ना
खोनादों खोनादों खोनादों
फिथा जों सिगां माने फिथाफोरखौ जों बानायनो थाखायबा जोङो मा माबोरै खालामो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जेरै जोङो दैखौ गुदुं खालामनानै बेनि खफ'आव जों जा माइब्रा माइरंनि अन गुन्दै बे जोङो केटलि सा बा थख' फिथा जाय बेफोराव जोङो हमनानै बेयाव सिबिंनि जा थाखो होनानै सिबिं बा नारेंखलनि थाखो होनानै बेखौ आरो मोनसे अननि थाखो होननानै बेखौ जों मा खालामो बे गारहाबा दैहुनि दै दै गोदौनाय बिनि खफ'आव जों फोमोनो बे रोखोमै जोङो फिथाखौ बानायो नङा होनबा आरो बेनि अनगायै जोंहा सिथावफोर दं सिथाव जायखौ जोङो माइब्रा माइरंनि अन गुन्दैजों दैजों नानानै नानानै मा खालामो अन गुन्दैखौ बेयाव सिनि एसे होनानै बेखौ नायो जाहाथे बेयो महर होनो हायो बेखौ जोङो जेरै गोसो बेखौ ओमफ्रायओ जों थाव गुदुङाव एवो एवनायनि उनाव जोङो बेखौ खाङो गोजा जाजासिम एवनायनि उनाव आरो बे जों लोगोसे जोंहा एनथाब दं एनथाबखौबो जोङो जेनेबा अननि गुन्दैजोंनो बानायो बेखौ बे खौ जेनेबा हानि दोस्राव नङा होनबा हानि दोस्रावाव जोङो ओ एवनानै माने अन गुन्दैखौ फिदिंनानै होयो आखाइजों बा खायसे खायसे गारबा बा खोस्लिफोरजों फिदिङो आरो बिनि सायाव मा खालामो जोङो सिबिंखौ होनानै बेखौ जों खनो खननानै मा खालामो बेखौ एनथाब महर होयो नङा होनबा आरो बे बेफोरखौ एव खांनायनि आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा दङ मा होनो ओ जायखौ जों सौराइ होनो बेयाव जों सौरायाइखौ माने माइब्रा माइरं खौ सोमहाबनायनि दसे सोमहाबनानै जोङो मा खालामो मनाफोराव बोखांनानै दै सर'जासिम दोनो आरो बेखौ दै रानबोला जोङो हानि दोस्रावआव एवनानै बेखौ बेरहोयो नङा होनबा बेयाव जोङो नालेंखर सबाय सिबिं सिबिं होदेरो ओमफ्राय जोङो बेखौ जेब्ला जोंहा फुङावनो जोंहाथ' बे जेनेबा माग गोआव जोंहा सोरांसि सोरांसिसो फालियोना बे फोरबोखौ जोङो रांनायनि सिगां सान ओंखारनायनि सिगां बेखौ मा खालामो जोङो न'आव बिमा जोंनि न'नि बिमाफोरा एवनानै मा खालामो गलिजों गलियाव सारो एबा मोसौफोरनाव सारो नङा होनबा आरो बेजों लोगोसे जोंहा मागोआव मा मोनसे ओ नियम दंबावो माने बाख्रिफोरखौ जोङो मा खालामो गोबोरखिजों माने बेखौ लिरो आरो आरो आसिजों माने बाख्रि खना बो बोनानै जोङो माने न'नि सोरगिदिं गोबोर खिखौ सारो मागोआव आरो बेजों लोगोसे मा खालामो जोङो जाय फोराव जों ओ फोथाराव जों जा माइहुं बा माबा मागोआव जों सावग्रा ओ बेलागुर जायखौ जों मा सिबियो बेयाव थांनानै जोङो मा खालामो बेखौ फुजा बायदिसिनाखौ जोङो जा फिथा सौराइ बानायदों बेखौ खौ लांनानै बावउहोयो आरो बिसोरनो बावहैखांनायनि उनाव जेब्ला सोरांसि जायो अब्ला जोङो बेखौ सावो साउ ओ सावनायनि सिगां जोङो माने बेखौ सावखांनायनि उनाव जोंहा मा खालामनांगौ बेखौ सावखाङोब्ला जोङो दुगैयो मानो होनब्ला बियो लावखार ओं खाम जानाय नालाय बेखौ माने मोसौ लांनाय जि टाइमाव सोरांसि सोरांसि बे टाइमावसो खालामनाय जायो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नामा
फोरबो होनोब्लाथ' जोंनि बर'नि होनोब्ला बैसागो मागोआनो गुदि नङा होनब्लाथाय
औ नंगौ नोंथां
बैसागो होनोब्लाथाय जोंनियाथ' गासैबो गासैबो बर' हारि हारिनिल' नङा होनबा गुबुन हारियाबो फोरोफायो जाब बर' हिस बर' हिसाबै बर' हारिनिखौनो बुंना होनिसै औ औ बेबायदि जों बर'नि थाखाय नालाय बर'खोनो जों सावराय नांगोन दा बर' होनबाथाय गुद ओ बैसाग दानाव गिबियावनो जोंहा फालिनाय जायो बे जाबाय आसामनिबो आरो जोंनि बर' हारिनि था बेबो गुदि फोरबो हिसाबै जों फालिनाय जायो आरो बेखौ जोङो बैसाग दाननि गिबि साननिफ्रायनो हमनाय जायो बे फोरबोआव जोङो गोबां बायदिसिना बर'नि हारिमुनि जिथु ओ ओ जिथु दामजु बायदिसिना दामनानै गेदेर उन्दैखौ मानिनानै जेखौ आरो औ मान होनाय लोगोसे गानग्रा जोमग्राफोर दामग्रा देग्राफोरजोंबो गासैबो लोगो जानानै ज' ज' सेंग्राया सेंग्रा। बोराइजों बोराइ सेंग्रा सिख्ला बा उन्दै गथ'फोरा ज' ज' गावबा गाव आ लोगो जालायनानै न'खर न'खर बा गामि गामि बेरायथिंनानै बिसोर। बिसोरो मोसाहथिंनानै। खौ नुनो मोनो आरो जोंहा बैसागु होनोब्लाथाय
औ बेजों लोगोसे जोंना बैसागुआव माने गोखा गोखै जानाय। आरो माबाखौबो नुयोमोन खोमा ना मा होने सिरा जों आरो मा होनोमोनलाय बेखौ गाइखेर दाखा जानायखौबो नुनो मोनोमोन खोमा ना जों बैसागोआव।
औ औ औ औ औ नंगौ। द बेवहाय आरो मागो फोरबो होनोब्लाबो जोंहा। बिदिब्ला बायदिसिना। जानाय लोंनायाव मुखुब थानो गोनां जायो बेबो बायदिसिना। औवा मै मा होनना बुङो जोंहा औवानि बिसो नोंथाङासो मि तस औ आरो जोहा फोरबो होनोब्ला गोबां फोरबो दं औ।
माने जों
बिदिनो आरोोजा फोरबो होनो औ।
खाातिक फोरबोखौ माने जों माइ आबाद मोजां जाथों होननानै माने। जोङो जेनेबा जोंहा जा देवालि फोरबो जेला जायो जों साथि सावना। नङा होनबा बै दिनखालिनिनि बेजोंनो लोगोसे जोंहा खाथि खाथि जेराव जोङो सोरां सोरां होयो आरो माने माइ आबादाव जाहाथे एम्फौ। फोर माबाफोरा माने। बेयाव फैनानै बारसोमथों बा जेनेबा गोबां रोखोमनि एम्फौफोर थायोना माइ आबादखौ जाहाथे खहा खालामा। माने माइ आबादा मोजाङै मोजां जाथों होननानै जोङो। दुब्लिबारियाव थांनानै माने थाइगिरनि खथा बा मालाबा थाइगिर मोनाबा जोङो मैथ्रु। फिथाइनि माबायावबो थाव जाथिखौ होनानै बेयाव साथि सावनानै माने। जों सिबियो बा माने आर'ज। खाबो जोंनि आबादा जाहाथे मोजाङै मोजां फिथाइ होथों। बा मोजाङै मोजां माबाथों होननानै बेखौबो जों नुनो मोनो। आरो जोङो बैसागोआवथ' न बिथाङाबो बुंलांखाबाय माखासेखौ जानाय लोंनायजों लोगोसे बैसागोआव जों गेदेरा उन्दै। मान बावोन नङा होनबा आरो बेजों लोगोसे गोखा गोखै जानायखौबो नुयो मोसौ जोंहा गोबां रोखोम। रोखोमनि जोंहा संक्रान्ति दाननिफ्राय फालिनाय जाय ना बैसागो फोरबोखौ। नङा होनबा बेनिफ्राय जों सिगां मोसौ मोसौ बैसागो मोसौ बैसागोआवथ' जोङो मोसौफोरखौ थुखैनायखौ नुयोना नोंगौ। नोंथाङा मोसौ थुखैनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नामा?
अ मोसौ थुखैनायावथ' जोङो बायदिसिना। ज' माबाानांगौ जोंनो थाग थियारि खालामनांगौ जायो गिबियावनो जा मोसौ थुखैनो गोनां जायोब्ला। बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ थाइनाय माब्लाबा थाइजौ फिथाइनो जा फान्थाव फिथायाइानो जा फाइनेलाव फिथाइनो जा
फिन्थाइखौ होआखोमा लाव लाव फान्थावखौसो होयो औ।
बाव लाव फान्थाव हाल हालदै। बायदिसिना जों बिनि माला थुनायनि मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लाङो आरो बेबायदि लांनायखौ नुनो मोनो आरो न'आव। आंथ' दिनैसिमु फैफेराखै खिन्थु आफाजों थांफानानै। मारिनाय नुनो मोन्दों आरो मोसौखौ माबायदि थुखैयो मा जाहोयो माबायदि मेथाइ मेथाइ रोजाबनानै औ
औ मेथाया जोङो माने माने जोङो बैयो मोसौखौ थुखैनो थाखायबा जोङो माने
औ
बे जोंहा मुदुफु मा होनो खाथ्रि बिबार होनो जायखौ बे खौ आरो थाराय ओ रायदों बिलाइ बेखौबो बाहायो आरो दिग्लि दिन्थिनि लौथि लुना लौथिजों हैैदिंखालि जों लौथिखौ बाहाया आरोखि दिग्लि दिन्थिनि माबाजोंसो माने ख्रि ख्रि जायो नालाय बेजों बुयोबा माने मोसौ फोरा फिसा बुरजा बुरजा होयो बिनि थाखाय जोङो बेजों थुखैनो लाङो दैमा दैसाफोराव आरो जों जाय लाव फान्थाव हालदैनि माला सुदों बेफोरखौ जोङो लामा लामा माने गानहोनायजों लोगोसे थारोबो बेखौ थुखैनायाव आरो जों मोसौफोरखौ माने हांगारनि माबाजों बेखौ औवानि म खौ रं दोनै औ नोंथां दोननो हासिगोन नामा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दे खोनादोंना
नों नोंथांखौ हरजागोन दा खेबसे सम दङोब्ला हरजागोन नोंथांखो